हेल'
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
औ आं दायो ओरैनो जिरायथ'नानै दङ ओंखाम जाखांनानै
औ मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
औ ओंख्रियाथ' नाजों मैथा। औ नोंथाङालाय मा खालामनानै दं?
आङो आंबो दङ नोंथां जाखांनानै ओरैनो दं आंबो
औ नोंथाङालाय मा ओंख्रि जाखो।
जोंना ओंख्रिया औ खोनादों नोंथां जोंना ओंख्रिया खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
जोंना ओंख्रिया दालिसोमोन नोंथां।
औ नोंथाङा मानो कल मानो कल खालामनायमोन?
औ नोंथां आंनि कल खालामनायनि जाहोना नों नोंथाङा जुदि फ्रि आङो दसे नोंथांजों मोनसे फिसा आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो ना नोंथां
औ औ फ्रि दङ आं दायो रायज्लायनो हागोन दे नोंथां
औ औ होमबा आं आयदाखौ नोंथांनि फोरमायलांनोसै,
औ दे।
औ आयदायानो जाहैबाय जोंनि। बर'फोरनि जिहेथु जों बर'। फोरा आबाद गाहाय हारि नङा होनब्ला?
औ।
औ बे। जिहेथु बर'फोरनि बे आबाद मावनायनि सायावनो एसे सावरायनो नोंथांजों। दसे सम सावरायनो होननानै आङो कल खालामनाय जादोंमोन आरोना नोंथां।
औ औ सावरायनो हागोन दे नोंथां।
औ औ बिदिब्ला नोंथाङा। जोंनि बर'फोरनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायथिनो हागोन नामा?
औ औ। ओम ओम बर'फोराथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो आबादजोंनो सोनारनानै दंखायो होननानै जोङो हमनानै लानो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
बर' बर'फ्राथ' गो बांद्राय। सिगांनिफ्रायनो आबादजों सोलिनानै दं आरो दासिमबो। सोलिनानै दङ मानोना। बर'फोरा गोदो गोदोनिफ्राय गोदो दाथ' बां एसे नुनो मोनो नाथाय गोदोथ' लेख लेखा फराबो इसिबां मानि। गोरों गोरा गैयामोन औ औ।
औ।
आबादानो आबादखौनो मेन हिसाबै जोङो। मावनानै गावनि जिउ खुंनायखौ जोङो खुंनानै थांनानै दङ।
औ।
औ बर' बर'फ्रा गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखौ। गोदोनिफ्रायनो नुबोगासिनो दङ।
औ नोंथां।
दा आलादा रोखोमनि जेरै माइ आबाद। बेसर आबाद औ आरो। गोबां बिदिनो रोखोम रोखोमनि।
औ सिबिं स
आबाद मावनायखौ नुनो मोनो औ
औ बिदिब्ला माइ आब आबादनि माइ आबादनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ माइ माइ आबादा। जोङो दैज्लां सम एबा जुन जुलाइ जुलाइ मासनिफ्राय जोङो आबादखौ जोङो। माव मावनाय जायो।
औ।
औ जेनेबा जोङो आबाद मावनो थाखाय गिबियाव। खौनो जोङो हालौवनानै लाग्रोयो। हालौनानै लान औ हालौनो हालौनानै लायो आरो हा माइ आबाद मावनो थाखाय जेनेबा जोङो। माइखौ सिगां फोग्रोनानै लानांगौ गोनां जायो जेनेबा। खोथिया जेनेबा जोंनाव खोथिया होनो जेनेबा खोथिया। खौ सिगां फोग्रोनो थाखाय जोङो बेखौ फोनो थाखाय सिगाङावनो दोननाय माइज्लिखौ जेनेबा सोमना दैयावहाय बस्थायावहाय नांगौ जखानि जोङो दोननाय दोनो जेसेबां गाय गायनो नागिरदों एसेबां जोङो दोनो, जेनेबा गुद दोननायखौ, दैयावहाय बस्थायावहाय खाथेबनानै दैयाव सोमनानै दोनो साननै, गाजा रज' होनो थाखाय जेनेबा थाब गाजा बेरनो थाखाय साननैयानो दोननाय जायो सानै दोननायनि उनाव बोखांनानै जेनेबा एसे एसे गाजा हरोब्ला जोङो बेखौ बे हालेवनानै दोननाय हायावहाय फोनानै लानाय जायो
औ नंगौ नोंथां
फोनानै जेनेफोखौ फोनानै दोननाय दोननानै उनावहाय जेनेबा गायनो थाखाय याइ जोङो हाखौ एवनानै लानाय जायो जाहाथे मोजाङै हाया रुइनानै थायो जेनेबा गायनायावहाय मोजां
जेनेबा आबादफोर आबादा जेनेबा माइ आबादा मोजाङै जाहोन थाखाय जोङो बेखौ मोजाङै एवनानै लायो एवनानै लानानै खेबसे खेबफा एवो एवनानै साननै सानथाम थानानै आरो बेखौ एवफिननाय जायो एवफि एवफिनोब्ला जोङो आलिफोर आलिखौ दाननानै लायो दाननानै जेनेबा दाननानै
आरो खोनसे एवनानै आलिखौ जेनेबा हाग्रा जाहाथे माइ माइ आबादखौ जोंनिया जोंनि माइ आबादखौ हाग्राफोरा जे
साग्लोबहैया
साग्लोबहैया बिनि थाखाय जों आलिखौ खोनानै लानाय जायो आरो दैफ्राबो जेनेबा मोजाङै दिदोम थायो जाहाथे बेनि थाखाय ओमफ्राय जोङो बेखौ आलिखौ खोनानै लायो खोनानै लाखांनायनि उनाव मोजाङै फोमोननो फोमोननाय बे समावनो खोथियाया देर माससोबो नांलायलाया माल सबथासे सप्तानै सब सथाथामफोरावहाय जेनेबा बे खोथिया जायो अब्ला जों बेखौ फुनानै माइखौ गायनाय जायो
औ
औ
नोंथांमोनहा न'आव माइ गायोना
औ गायो जोंहा
औ ओरैनो मा मा माइखौ गायनाय जायो नोंथांमोनहा
ओरैनो माइखौथ' दायो जों सोलिबाय थानाया जोंहा रनजित गायो
औ
मासुरि गायो।
औ
जेनेबा बांसिन रनजितखौनो गायनाय जायो जेनेबा रनजितआ जाहैबाय जानायावबो मोजां बांसिन मुलाम्फा मोनो।
औ आरो हायाबो दलहा खोमा ना नोंथांमोननिया?
औ औ जोंनिया दलहायानो दलहा जायगायावहाय
औ रनजित माइखौह बांसिन ओं रनजित माइखौहाय बांसिन दलहा हायाव गायो होननाय खोनानाय जादों आङो।
औ औ दलहा दलहायाव जाहाथे बांसिन बे रनजित माइआ मानोना लेमला बायाबो इसिबां मानि। एसे गेसें एसे गेसें आला एसे आलदा आलदा गायनानै होयोबा। बांसिन मुलाम्फा मोनो आरो।
औ।
एखौ जोंहा गायनाय समावथ' बेखौ हाजोब हारसिंथ' हाया नालाय एखायनो हाजिराफोर लानानै गायनाय जायो आरो।
औ नोंथांमोना माइखौ गायखांबाय नामा बिदिब्ला?
दाथ' सोलिगासिनो माइ गायनाया। जों जिहुते जुलाइ मासावनो गायो नालाय ओहो गायखांथ'वाखै दायो गायगासिनो। बिनि अनगा आरो
औ बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोनहा जिहेथु जोंनि गोदोनिफ्राय। आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जिहेथु मोनसे नांगौ जांख्रा नङा होनब्ला।
औ औ।
औ नांगोल जांख्रा होननाय मोनसे जोंनियाव बर'फोरनि आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबोखौनो होनजागोन नङा होमबा बे नांगोलजांख्राखौ नों थांमोनहालाय खालामनो सानदों ना खालामा सानदों?
नांगोल जांख्राखौ खालामनो सानदों।
औ जों बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो खालामबोबाय थाबाय नङा होनबा बे मोन
औ औ औ कालसार हिसाबैबो। बुंजागोन बेखौ मानोना गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' फ्रा मानिबोखायो बां औ दानिया एसेबां मानि
औ खाथि खालानि गोरोबनानै थानाय जि न' खाथि खालानि बेफोरजों माने ओरैनो बेलेग समफोरावथ' ज' माने मोखां नायलायलाय ओंखाम-ओंख्रि जानाय बेफोरबायदिया थ' जाखायानोसै नङा होनब्ला।
औ औ।
बिदि माबा मोनसे बोथोर बा माबा मोनसे सम हाबा-हुखा बेफोरबायदि मोनफैबासो। न'खरनि खाथिनि जेनेबा गोरोबना थानाय सुबुंफोरजों मिलायनानै बिदि बि ओंखाम बोथिसे मोखां नायलायलाय जानो हायो ओंखायनो आं सानो आरोना बे जोंनि मोनसे बे फोरबोखौ फालिनाया गोनां होननानै।
औ औ।
औ। जिहेथ' नांगोल जों जांख्रायाव जोंना बे नांगोल जांख्रायाव ओंख्रि महरै मा मा ओंख्रि जायो नोंथाङा मिथियो नामा?
नांगोल जांख्रायाव ओंख्रि महरैथ' बांसिनानो
अनला मेवाइ।
अनला औ अनला मेवाइ।
औ खुमब्रा।
खुमब्रा आरो हांसो
औ।
औ।
थास' थास'बो ओंखारहैसिगोन नामा?
दायो थास' ओंखारसिगोन औ थास'
औ
अमा बर'फ्राथ' जिहेथु अमा जानो मोजां मोनखायो।
औ औ।
बांसिनानो जोंनि
औ आंगो जाग्रा अमा बेदर
औ बर'फोरनि बे मोनसे
एंगारथावनो हायै जागोन।
एंगारथावनो हायै औ।
औ। दे बिदिब्ला नोंथां समाबो जानानै फै